खुलुमबाय नोंथां,
नै नोंथां आङो बोरमा फालोखौ फोथाराव गांसे जानो लाबोगासिनो दं लांबोदों आं नोंथां औ नोंथां आंहा बोरमा फाराम दङ बोरमा आबाद दङ बेजोंनो आङो जिउ खुंबोगासिनो दङ नोंथां
आदसा होमबाथ' नोंथां आं आं नोंथांनावाव फंनैसो बाथ्रा सोंसै नामा? जेनेबा बि बोरमाखौ ओ फिसानिफ्राय
माबोरै फिनांगौ माबोरै बे फालांगिया मा बादि बेनि बागै नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन नामा? हागोन नोंथां बोरमा आं जाहा जिहुथे आङो, बोरमानि फालांगि एबा बोरमानि फिसिनानै आङो रां आरजिगासिनो दङ आरो आं बिदिनो नै न'खरखौ दैदेनलांगासिनो दङ। बेबायदिब्ला बोरमा नि फार्म बानायनानै एबा आबाद मावनानै बोरै जिउ खुंलांनो हायो बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै सिगाङावनो नोंथाङा बोरमा नि फार्म बानायनोब्ला एबा आबाद बानायनो बिब्दिला नोंथांनो गुवार जायगा, हा नांगोन जाय जायगायाव गांसो रज'यो बेवहाय बोरमाफ्रा मा गेले गेले गांसो जानो हानाय जानांगोन बेनि उनाव नोंथाङा बोरमा थाग्रा खुलि बानायनांगोन बोरमा गन्द्रा बोरमा गन्द्रा खालामनायाबो जानला मोनला खालामनो होनबानो जानाय नङा नोंथां। बोरमाबनि थाग्रा खुलिनि थाखायबो आजिखालि बिगियाना मोनसे राहा बानायना होनबाय एबा बिगियाननि आदबजों जोङो बोरमा थाग्रा खुलिखौ बानायनांगौ जायो बोरमा फुलिखौ थायोब्ला जोङो बे बोरमाखौ गोजौ जायगायाव, दोननांगौ एबा गाहाय जायगायाव दोननो मोना मानो होनबा गाहाय जाहोना जाबाय हर गेजेरफ्राव जिबौफ्रा मा थांनानै जाहैलाबायो जेरै सियालफोर फैयोना बिसोर बोरमाखौ लानानै थाङो बेनिखायनो बेखौ जाहाथे जिबौफ्रा मानखोलांनो हाया सियालफ्रा माबानो हाया बेद थाखायनो बोरमाखौ गोजौ जायगायाव बैसां बायदि लुनानै दोननां आरो बै बोरमा थांग्राया मा जानांगौ जोबोद साफा सा साफा साखोन सिखोन जानांगौ बेयाव दै आरि मा थानो मोननाय नङा गोरान जानांगौ आरो आ बेबायदिनो बेयाव मा बोरमा फोरखौ मा? ओ थांलाय फैलायनि थाखाय बारहावा थांलाय फैलायनि थाखाय मा मोनसे गुदुं दोननांगौ। बेबायदिनो बोरमाखौ मा खालामनो हाया जोङो बोर ज' ज' बाराद्राय मोनसे रुमावनो एबा मोनसे थाग्रा खुरियावनो बोरमाखौ ज' हाया बोरमाखौ, एसे रुमाव खम खम दोननांगौ आरोखि ना एसे जायगा दे जायगा गोनां एबा स्पेस गोनां बेनि उनाव मा खालामनांगोन बेनि थाखाय बेखौ बोरमाखौ सानदुं हा बारनिफ्राय मा खालाम एबा सिखारिफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन सिगांग्रोनो मा अखानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय गोजौ उखुं खालामना होनांगोन। बे उखुङा फिसा जाबा जानाय नोंङा जों थाग्रा बायदि गोजौ होनांगोन मानो होनबा बारा ब्लां ब्लां हाबनो हागोन। बिनि उनाव मालाबा मालाबा मा गरम जायो। गुसु जाथारोना गोजां बोथोराव बिनि थाखायबो न'खौ मा खालामना होनांगोन साथाय बेरानि बार हाबनो मोनि बेबायदिबो खालामना होनांगोन। बेनि उनाव दाउखा सिला लांनो हायि बिब्दिनि थाखायबो मा जाहाथे बिसोर हाब हाया बिनि थाखायबो मा गासैबो दरजाफोरानो जोख्लोबनाय जानांगोन आरो बेयो जाबाय बोरमानि थाग्रा खुलि। बिनि उनाव नोंहा सिगाङावनो मा मा बायदि बोरमाखौ फिसिनो नोंथाङा गो खालामनानै लानांगोन जेरै बोरमा गोबां ब्रिदनि दङ एबा हारिनि दङ जेरै सिगाङावनो आं नोंथांनो बुंनोसै ब्लेक बेंगल बेखौ बेंगलनिफ्राय मोननाय जायो जेरै जामुनापारि होननाय जायो बार बारि होननाय जायो बेटेल होननाय जायो जोंनि लकेलावबो बोरमा मोनो नाथाय बे बोरमाया मा जोंनि फारमिं एबा आबाद मावनो थाखाय बाराद्राय मोजां जा जाया बेनि उनाव नोंहा ब्रिदखौ मा खालामदो सायख'नानै लादो बेनि उनाव सायख'नानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बोरमानो आदार जाहोनांगोन नङा होमबा? बोरमानो मा मा आदार जाहोनांगौ सिगांग्रो जों बोरमानो आदार जाहोन नांगौब्ला मा गांसो जाहोनांगोन एबा बिफां लाइफांनि बिलाइ जाहोनांगोन आरो मालाबा मालाबा समाव मा गांसोबो गैया जायो, बा बिफां-लाइफांनि बिलाइबो गैया जायो बे समाव नोंथाङा मा खालामनांगोन? बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायखौ दाना बुंनाय जायो बे दायनाखौ नोंथाङा लाबोनानै दोनफैबाय थाखानांगोन जेब्ला गांसोफोरा खौ मोना जायो नोंथाङा बे समाव आबाद फोथाराव आबाद मावजोबो अब्ला नोंथाङा बे समाव मा खालामनांगोन बे दानाखौनो जाहोनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बोरमाफोरनि थाखाय गोग्गो लोंग्रा दै जगायना होबाय थानांगोन। आरो बिहा बोरमाफोरनि थाखाय बोरमाया थाब देरनो थाखाय मा प्रटिनफोर जाहोबाय थानांगोन जायखौ बाजारनिफ्राय मोननाय जायो एबा मा भेटेनारि डक्टरफोराव मोननाय जायो जायखौ जिब जुनार डक्तरनि क्टर बुंनाय जायो बेनि उनाव बोरमाफ्राबो माखासे बेमार जायो बे बेमारजों नोंथाङा मोगा मोगि जानांनो हगौ आरो गोरबाफ्रा थैयोब्ला नोंथाङा रां खावरिनो जोबोद खहा जानो हागौ बेनि थाखायनो नोंथाङा मा खालामनांगोन भेक्सिन सोनांगोन आरोखि ना नोंथां गेजेर गेजेर थाम थामनिफ्राय द' मासनि गेजेराव नोंथाङा बिसोरनो मा भेक्सिन सोना होनांगोन एबा बिजि थुना होनांगोन जाहाथे बोरमाफ्रा बेमार जानानै थैया आरो मालाबा मालाबा बेमार जायोना बै बेमारखौ जानाय लोगो लोगो नोंथाङा मा खालामनांगोन बे बोर बेमार जानायखौ नोंथाङा गुबुन रुमाव लानानै एबा बै बोरमाफोरनि फाललिनिफ्राय गुबुन गोजानाव लांनानै बेखौ दोनहैनांगोन आरो बे बोरमाखौ डक्टरनो देखायनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा बोरमाफ्रा खिला हासुला जायोना बेखौ नोंथाङा सानफ्रामबो साफा खालामबाय थानांगोन। बे-बेनो जाबाय मा बोरमा ओमफ्राय नोंथाङाबा बोरमाखौ मा खालामनांगोन फुला जायगायाव गांसो जाबाय थायोब्ला मा जायो बोरमाया थाबैनो गोजौ गिदिर जायो एसे खारनो मोनब्ला बारनो मोनब्ला मा बोरमानि देहाया थाबैनो गिदिर जाबोयो बिनि उनाव जेब्ला बोरमाया फिसा माबा मालाबा बे फिसा जायोब्ला फ्राय फिसा जानाय बोरमाखौमा उं रुमाव लानानै फैनांगोन नोंथां बै ज' ज' फालो बोरमाजों दोननो मोननाय नङा मानो होनबा मालाबा मालाबा बै बोरा फालोआ माबा गेलेनाय खारल आरो बोरमा फिसाफोरखौ गाथार बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला फिसा जायो अब्ला नोंथाङा बोरमानि गाइखेरबो सेरनानै फाननो हायो बेजोंबो रां आरजिनो हायो सबसे गोथावसिन साहा बुङोब्ला बोरमानि गाइखेरजोंनो मोननाय जायो नोंथाङा बेनि बेखौ माबानो हागोन औ गाइखेरखौ फाननानै रां आरजिनो हागोन आरो नोंथाङा मा बोरमानि बेदर फाननानैबो नोंथां थाङा जोबोद रां आरजिनो हागोन नोंथां बेनि उनाव बुंनो थाङोब्ला फैसा गारग्रोनाय फार्स्टाव इनभेस्मे बे जोबोद खम जायो नोंथां बेनि उनाव जोंहा प्रफिटा एबा मुलाम्फा जोबोद बुरजा जायो बेबायदिनो बोरमा फार्मखौ माबोरै खालामनाय जायो आं नोंथां फोरम फोरमायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथाङा बेखौ बुजिनो मोन्नाय जानांगौ बिदिब्ला नोंथाङा मा खालामो ओ नोंथांआं नै बे दासान्दि ड्रागन ड्रागननि आबाद मावबाय दंथ अ नोंथाङा बिदि जोफुंगासिनो दङ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायदो ड्रागन फ्रुटखौ फ्रुटइखौ बोरै बानायनाय जायोबा ड्रागन फिथाइखौ
औ गिबियाव जोङो दड्रागन फ्रुइटनि आबाद मावनोब्ला गिबियाव जोंनो ड्रागन फ्रुइटनि जि जोलै बेखौ नांग्रोगोन गिबियाव जोलैखौ बहा मोनगोन हब्ला नोंथाङा जोलैखौ जाय सोरबा नोंथांनि सिनायनाय बा बाजारफ्रावबो बिनि फुलिखौ बा अनलाइनाव बायनानै मोनगोन आरो खिन्थु अनलाइननिया मोजां जाया आरो नोंथांङा उम सोरबा सिनायनाय लोगो दंबा बे आबाद मावखाग्रा बेनिफ्राय नोंथांङा बै फुलिखौ लानानै फैनो हागोन फुलिखौ ओरैबायदिखौ सायख'नांगोन नोंथांङा जे बिनि ओ दालाया जि गोरलै खिलिनाय बेखौ नोंथांङा लाबोनांगोन बेखौ लाबोखांनायनि उनाव नोंथांङा गिबियाव नोंथांङा ओरैनो ओम हायाव गायग्रोनो नांङा आरो ओरैनो नोंथांङा प्लास्टिकफोराव गायग्रोयोबा मोजां जायो जि ओ बिफां फुलि गायग्रा प्लास्टिक बेफोराव ओरैनो रोदा सुसान्दि गायना दोनोब्ला मोजां जायो बिनि उनाव नोंथांङा ओ हायाव गायनो थाखाय गिबियाव नोंथांङा हाखौ मोजांङै एवग्रोनानै लानांगोन एवग्रोना लानायनि उनाव नोंथांङा बे हाखौ ओ गोजौ गोजौ ओ उम मोनसे दै लोमनो हायै बायदि उम दै सुरोबनो हायि बायदि जायगा बानायनानै लानांगोन
उम बानायनानै लाखांनायनि उनाव नोंथांङा गिबियाव ओ बेयाव ओ हायाव हासार सारनांगोन जेरै पटास इउरिया फस्टेन बायदि बायदि ओ बेनि उनाव
ओ नोंथांङा ओ मा होनो बिफांङा जि मानलायो जि
बानायनानै लानांगोन बे खुन्थाखौ नोंथांङा गायग्रोनानै लानांगोन‌ गायग्रोनानै लाखांनायनि उनाव नोंथांङा बै खुन्थानि एसे ओ ओरैनो आखाइ जलायसे आखायसे बिदि गोजानाव बे फुलिखौ ओ गायनांगोन आरो गायखांनायनि उनाव नोंथांङा ओ बै जि फुलि गायबाय बै फुलिया गायनानै
ओ जेब्ला फुलिया मानलानो हमो अब्ला बे मानला हमनाय फुलि बेथ बेयाव खाजाबनानै होनांगोन आरो ओ बुजिबाय ना औ खाजाबनानै होनायनि उनाव नोंथांङा ओ गिबियाव बे जे सिमेन्टनि खुन्था
खुन्टानि सायाव नोंथांङा गोजौआव ओ ओरैनो सारि सारि खना‌ बा मोनब्रै ओरैनो गन बा टायारफोर खाना होनांगोन आरो जाहाथे मानलानानै बियो थुबजा जाहैनो हायो।
ओ बिदिनो उम्म जेब्ला बिथांङा बिफांङा थांङो अब्ला नोंथांङा बै बिफांनि सोरगिदिं
फिसा ओरैनो आखायसे ओरैनो आसि मोनसेसो गोथौ बिदि हाखर जावनानै लानांगोन आरो सोरगिदिं हासार होनो थाखाय बे सोरगिदिं उम्म जावनानै लानो हायाव नों
थांङा हासारखौ होबाय थानांगोन‌ आरो बिदिखौ बुंनो थांङोब्ला ओ जोंङो हासारखौ बिफांनि गुदिथाराव होनो नांङा आ
जेब्ला बिफांनि गुदिथाराव अब्ला ओ होगोन अब्ला बिफांङा बे गाज्रि जागोन आरो बिनिखायनो जोंङो ओ बिफांनि एसे जानथायाव होनांगौ आरो जेब्ला बिफांनि एसे गोजानाव हो गोन अब्लासो बिफांङा ओ हासारखौ मोजांङै सोबनानै लानो हागोन आरो बिदिनो जोंङो उम्म ड्रागननि ओ फिथाइखौ जोंङो बोसोराव खननै मोननो हायो ओ उम बियो द' दानाव खनसे बिबार बारनानै फिथाइ होयो आरो गुबुन द' दानाव बो बिदिनो बिबार बारनानै फिथाइ होफिनो आरो बिदिनो जोंङो ओ उम द्रागननि फिथाइखौ उम्म बाजारफोराव फाननानै ओ गोबांङै
रां आरजिनो हायो आरो जेरै दा उम्म सेरसेयाव जोंङो नैजौ बाजि रांङै
ओ मोननो हायो आरो उम ड्रागननि फिथाइखौ ओ ड्रागनाबो ड्रागन फ्रुइटाबो गोबां रोखोमनि दंङ जेरै ओ गुफुर जाथ दंङ गलाब जाथ बो दंङ बिदिनो
बिदिनो गोजा गाबो दङ आरो बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हा थाङो आरो। बिदिनो ओ ड्रागननि फ्रुट ओ जे फिथाइ बेयो फि सि सिङाव ओरैबायदि जायो जे सिङाव मोनसे ओ ओ बाला बायदि ख्रेब ख्रेब जायोब्लाा जों बेखौ ख्रेब ख्रेब मोनजायो आरो बिनो बियो गाम
दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि देहानिबो गोबां मुलाम्फा लाबोयो होनो बिदि मानसिफ्रा गोबां बुङो आरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै बेनिखायनो जोंनि
आरो जोंनो स्ट्रें होयो आरो बेयो
ओ बिदिनो ओ एनारजिबो होयो बिदिनो जोंङो द्रागनखौ ओ गोब बोसोराव खनै फिथाइखौ खानो मोनगोन।
ओ उन सिगां जायो बिदिनो नोंथांआ ओ द्रागन आबादखौ
मावनानै जिउखौ खुंलांनो हायो आरो ओ ड्रागन आबबाद मावनो थाखाय नोंथाङा एसे गोबां बिबांनि मुलाम्फा लुबैयोब्ला नोंथांनो एसे बुरजा हानांगोन आरो
आरो ओ ओरैनो न'आव जानो थाखाय गायोब्ला नोंथाङा ओरैनो ओ
दाल जिबा दालखौ गायनानै दोननो हागोन आरो खम जायगायाव ओ नोंथाङा बेजों ओ न'खर खुंलांनो सानदोंब्ला नोंथांनो ओम बुरजा हानांगोन जेरै थाम
थाम बिगा ब्रै बिघा बिदि गायोब्ला नोंथाङा ओ मोजां मोजां मोनगोन आरो ओ बिदि
जेब्ला द्रागनखौ ओ आबाद ओ मावनायाव जोथोन लानांगौ जायो जेरै ओम जेब्ला बिनि दानाया बारायगोन अब्ला बिनि दानायखौ जोंङो ओम
बे सिमेन्टनि खुन्था बेयो मोजाङै फाजाबनानै होबाय थानांगोन आरो जेसेनो बारायलांगोन एसेनो गो
गोजौसिम मोनहैयागौ मानि बेखौ खाजाब खाजाब होबाय थानांगोन आरो बिदिनो जेब्ला देरो अब्ला नोंथाङा ओ द दानाव बिबारखौ मोननो हागोन आरो।
आरो ओबिदिनो जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला
न'खर खुंलांनो हायो नाथाय ओम सम लायै सम अबेबा समाव जोङो ओ लसबो जायो अबेबा समाव मुलाम्फाबो जायो आरो बिदि ओ आबादनि जि ओम जि मा होनो बेखौ मु